हेल' नोंथां
औ खोनादों नोथां खोनादों खोनादों बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरा दैनिफाय ना खांख्राइ बेफोर बादि लाबोनानै जाफैनायनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ दे जागोन दे। माने बर'फ्रा मा होनो बे दैनिफ्रायहाय हमनानै जानाय नाय ना माबा खांख्राय माबा माबि ना साम'
औ औ औ नोंथां औ।
औ औ।
नोंथांङा जागायग्रोदो नामा?
बेनथ नों थांङा हमनोथ रोंखागौनाा नाफोरखौ?
हमो हमो नोंथां होमो। हमो उम।
औ।
दा आं जागायसैना नोंथां?
दा नोंथाङा मा होनो ओ जेनोबा जोंथ दैनिफ्रायहाय ना हमनानै लाबोयो साम' हमना लाबोयो। खांख्राय हमनान लाबोयो। माने नोंथाङा माखौ मोजां मोनो माने बिनि गेजेराव नोंथांङा
औ।
ओमफ्रायहायो माने औ हमनो।
हमनो होनना बुङोबा जेनेबा एबा ना हमनाय मोजां मोनो ओमफाय ओरैनो जेनेबा। बिराद बुरजाबा साम'फोरखौ हमनानै लाबोनो खननानै लाबोनो मोजां मोनो आरो ओमफाय मोना मोनायाव जुदि ओरैनो मालाबा थायोबा नैबे दा दैयलां समाव। ओ जोङो' लानानै मालाबा ओंखारलाङो ओरैनो एमबु बुनाय नामायनो। नाथाय जों खांख्राइफोरखौ लाबो माने जायो आरो। माने ओरैनो मोननाय जायो माने बै समाव खांख्राइ खननानैल' लाबो नांगौ आरो।
अ नोंथां नोंथांमोननिजोंथ' खांख्राइ बे गिदिर गिदिरखौ मोनो नामा। मा होनो बिदिखौ मा खांख्राइ होनोमोनलाय।
खांख्राइखौथ' आं नामखौ मोनथिया। जायखि जाया जोंनिथिं जामिननि खांख्राइ होनो।
अ जामिनि जामिनि खांख्राया फिसा फिसा जायोना माने
एसे फिसा जायो गोरा माने बेखौ माने दैमायाव बांसिन मोननाय जायो आरो।
औ औ औ जोंनाथिंथ' बे एसे गुफुर गुफुरहां थायोना खांख्राइआ एसे गुफुर खाालारनि बिदिखौसो मोनो जोंनाथिं बांसिन। माने जाम्फै आवहाय मालाबा मालाबा दैया रानबाय थायो नालाय थाबाय थाया। ओमफायहायो जे निजोरा ओमफाय बे जे ओ बोसोराव माने राननो रोङो आरोना बोसोरफा बिदिनो थायो माने राननो रोङा आरोना दैया बिदियावबा बै गोसोम गोसोम गोजा गोजा जायोना गिदिर गिदिर बिदिखौ मोनो आरोना ओमफाय न' दिफोरनि ओरैनो जाम्फै बेयावहाय फिसा फिसा गुफुर गु गुर खालारनि बिदि मोनो आरो ना। बेफोरखौ मैथाजों जानो गोथाव। जायो।
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां जोङो दा नों बे खांख्राइ गोजा गोजा होननाय थि होननायखो जोङो फोथाराव मोनो आरो माइ गायग्रा फोथारावहाय बेफोरखौ जोङो औ जों फोथारावसो मोनो बेखौ जोङो ओ लानानै फैयो सोरबाया जावो सोरबाया ना गुरनानैबो मोनो। सोरबाया खन'नानै लानानै फैयो आरो इफोरखौ ओमफाय जों दा दै लांबाथाय मा खालामो माने ओरैनो थस लानानै थांनानै बे दैयावहाय मोनायावहाय ओंखारो माने आ दार जानो बेवहाय जोङो टर्स लानानै स्रां दैयावहाय खननानै खौ लानानै लानानै फैनाय जायो आरो माने एम्बु हुथारनो थांबाथाय माने मना मनाफोर लाङो । खाय नालाय बेफोराव सोनानै लाबोयो आरो ओमफाय आरो जोंहा नै दा गोरोम गोदा जेनेबाव अखा हानाय बोथोर नालाय दाथ' दै थाला जोबसिगोन जेरावबो ओमफाय दा बेवहाय ना गुरनाय जासिगोन आरो बिरादनो ना गुरनाय जासिगोन ना गुरनानै बे खांख्राइखौनो जों मोनफायो बेयावबो
उम किन्थु जों जोंनाथिंहाय माबायावहाय दुब्लि बारियावहाय माबाखौ मोना खांख्राइखौ मोना जोंनादि माने बै बै जे थायोना दुब्लियाव मोनसे थायोना ओम
औ औ औ
ओ गांजेमा गांजेमा मोनो जोंनाथिं माने दुब्लि बारियाव। ओमफाय बिदिनो औ माइया जे माइया जे माबायोना गायखांबा गोथां गोथां जाब फोयो ना बे स समावहाय आरो दैया बे माइनि दैयाथ' रानहां रानहां जायोना बे समाव समावहाय माने राननानै सान्दुं गोसा दुंनानैहाय बे रानलाङोना एसे मा होनो गोथां गोथां खालारनि माबा जाजोबो ना मा होनो मा होनोमोनलाय बेखौ बादामालि खायोना गाहायाव बिदियावहाय माबा मोनो आरोना सान्दुं गोसा दुंनायावहाय ओ ना मोनो मा होनो बै बोथिया नाया बिदिखौ मोनो आरो गिदिर गिद दिनो जोंना दि ओम
बोथिया नाखौ जोङो बालाबारियावसो हमनाय जायो बांसिन ओमफ्रायहाय दै रान दै औ औ दै रानबा मोनो ओमफ्राय जों बालाबारियाव मोननाय जायो आरो माने दा गुरोबा माने बुहुद खम मोनो आरो बेफोर बुस्थुखौहाय ओम माने
ओमहो जोंनाथिं ओरैनो गुरबाथ' माबासो मोनो नोङो ओ फोथार माने फोथारफ्रावहाय गुरहैयो हैबा माने ओ निजिरा साइड आव गुरोना ओमफ्रायहायो बे दैमा बोहैनायनि जिं जिङावहाय गुरो बिदियावहाय ना थुर मोनो आरो नाथुर ओमफ्राय नास्राय फिसा ओमफ्राय ओ जुदि नोङो हाब्रुआवहाय गुरोबा हाब्रुआव हयोना बिद दियाव हाय माबाखौ मोनो आरो ओ बोथ थियाखौ मोनो
आरो ना मावा ना मावाखौथ मोनथिखायो नोंथाङा
औ ना मावाखौ
औ औ औ बेफोरखौ नै एबार दैलां समावहाय जोंनिया माने बेखौ ना सारनानै मोननाय जास सिगोनलाय ना सारनानै ना सारनानै लायनो माने लाबजि सानानै बावदों ला-लाबजि सानानै माने बे मोननाय जासिगोनलाय आरो गोबांथारानो दै बानाबाथाय बेखौस
जोंना औ मा होनो जोंना बेस जाम्फैया रानलाङोबा ना राननाय स समावहायसो माबाखौ मुस्रिखौहाय सानानै माने दावखोलांना दावखोयोना दैया दैया रानबाथ' नाया बे समाव दावखोयोना। बिरादनो रानहां रानहां बे बिदिबा फिसा जाबोबा बे समावहाय जुदि नोङो मु स्रिखौहाय दावखोनाय माने सानानै दोनोबा उल्था सानानै दोनोबा। मावा नाया बाहाय हाब नानै थाजोबो आरो ना। जोंहा ओरै जोंनि साइडजोंहाय आरोना बिदियावसो मोनो ओमफाय ओरैनो गुरबाथ' मोना मावाख ख जोंनिथिं
औ औ उम उम। आरो जोंनिया दा नैबे दै गोदान गोदान फैनायजों दुब्लि हालेवनायजों माने जों खुसियाखौ बोनो आरो बे टाइमावहाय खुसियाबो मोननाया माने।
उम उम खुसियाखौथ' जावोसोना।
खुसियाखौ जावोबो मेसेङाव जावो। दैलाङाव हाय बांसिन बोनो। दैलाङाव हाय बो माने जावनायनिस सान्सा खम जायो मानो होनबा दै दै गिदिर जायो नालाय दैफोरा थायो नालाय। बेवहाय माने जावनायाव खस्थ' जायो आरो हाया ओंखायनो माने बेखौहाय बोननाय आरो एम्बुजों एम्बु बोरसियाव एम्फौ हायनानै बेखौ दोननाय जायो सोरबा सोर
अ खुसियाखौ एम्बुजों खुसियाखौ मा एम्बुजोंसो बोनो नामा?
एव जोंनिथि एम्बुजों बोनो नाजोंबो बोनो। नाखौबो। नाजोंनो बोबोनो बेखौ खिन्थु
औ नाखौथ' माबाजों बोनो मा होनो?
खानस्रि।
ना औ औ। खानस्रिजों
स्रिजों बेनो औ बेखौ माने खुसियाखौबो खानस्रिजों बोनो खिन्थु सानस्रि जायो जायो मानोजाया जानो जायो खिन्थु बुस्थुआ मोनसे मिलायनाय मिल जायो आरो माने खानस्रिजों बोनबाबो खुसियाखौहाय बै खानस्रि थै गिदिर जाद दंना खानस बै गिदिर जादा खानस्रि बमा होनो जों बेखौहाय बेजों बोननांगोन आरो ओमफ्राय खानस्रि बमाया थ' नों बारा मोनलाबायानालाय ओंखायनो एम्बुजोंनो बोननाय जायो आरो ओमफ्राय बांसिन फाय जुदि नायाबो एसे गिदिबा फिथिगिरिफोरा एसे ओहो बे एम्बु बंग्लाजों नङा बाय एम्बु थेरे एम्बु थेर थे होनो ना ओ बे एम्बुथेरेजों बोननाय जायो आरो बेखौ सोरबाया गुमाजोंबो बोनो माने मेलला रोखोमजों बोनो जायखिजा ओं बे खुसियाखौ टारगेट लानानैनो बोननाय जायो आरो बुस्थुया बेबायदियै आरो सोरबाया सेनबो सायो सेनावहाय खानस्रिजोंहाय सेनावबो सानाय जायो आरो बेयावनो खुसियानि थाखाय खाथ'बनानै दोननानै माने बेखौ मोनामहोनानैल' खुसियाखौ जाहाथे खुसिया फैना हाबफैयो बेनि थाखाय बेबायदि से
आदसा माने माने खुसियानि मान माबा गुदुं खाथियाव दोननानै हैयो नामा माने खुसिया या जे बेयाव दंथारो होननानै बेखौ मारै मोनथियो जेन'बा
अ बे बोननाय समावहाय
औ जेन'बा नोङो नोङो जायगायाव थांबाय माने नोङो हमनो थांबाय आरोना नोङो खुसिया हमनो थांबाय ओमफ्राय हजों थांनानै जे बाव जे बे जायगायाव दे खुसिया या दंथा
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंनिया बे मोजां सोंलु जेनेबा बे गुुदुंआ सिल सिल जायो माने ओमफ्राय दैया गोजोङै थानानै माने थाबाय थायो माने एखौ बोनबाय थाग्राफ्रा मिन्थिगोन आरो नों बारा फिल खालाम होनो हानाय नङा बुथु
औ औ ओमफ्राय बेथ' साइदआवसो नुयोना साइडआवसो नुयोना दै गेजेरावथ' थायाना
ओहो ओहो ओहो दै गेजेराव थाया बेयो आलि आलि आलि आलि जिं जिं बेफोरबायदि आलिनि खनायाव बिदियाव थायो माने बुथुआ ओंखायनो बेवहाय हमनो हायो आरो बे बुसथु वेवहाय बुस्थुखौहाय बेयावनो सिरि सिरि नुनायावहाय बेयावनो बोननाय जायो आरो खुसियाखौ बेबायदि रोखोमजों लानानै फैयो आरो नोंथाङा ना गुरोना? औ औ मा मा- ना मोनो ओरैनो
जों ना थिंथ' गुरनायावहाय जुदि दैया दाबायदि दि दैलांआवहाय माने फार्स्ट टाइम फैजेनो ना लाइन जेन'बा दैखौथ' जों हाजोनिफ्रायसो लायो नालाय ओमफ्राय हायो जुदि दैया फैजेेनोबा अखा हानानै जुदि हाजोनिफ्राय दै फैयो बा जोङो बेहाय हानानैहाय एलेंगा बालाख'वा ओमफ्रायहायो बिदिनो फिथिख्रि ओमफ्राय माबा माबि मोनो आरो ना गिदिर गिदिरबो फैयो बोरैबाबा ओमफ्राय हायो जुदि नोङो दै फैनायावहाय बे दै दैयावहाय जुदि नोङो साइद साइदआवहाय गुरोबा होमबा नोङो फिथि ख्रि ओमफ्राय हाययो एलेंगा बिदि मोनो आरोख आरोना गुफुर गुफुर आयसा गोनाङा बिदिखौ मोनो ओमफ्राय हायो जुदि नोङो ओरैनो सानदुं गोसा सायावहाय
उम
दैयावहाय जिं जिङावहाय जुदि मा होनो गांसो गांसोआवहाय ओरैनो माबाजोंहाय जेखाइजों हयोबा बिनियावहाय ना फ्राइ ओमफ्राय बोथिया ओमफ्राय हायो उम ना थुर मोनो आरो
नंगौ नंगौ।
नाथुर मोनो आरो
जोंनावबो मोनो खिन्थु दा खम जालांबाय आरो बेफोर एसे दा मुलि हो नालाय मानसिफोरा बे मुलि होनानै नाफोरा जोबस्रांलांबायानो होनजाबाय बुहुत रोखोमनि नाया माने गोमालांनो हमबाय आरो जोंनि जायगायावहाय दा
ओम नंगौ।
आतसा नोंथां बिदिबा जोंनिया समायाबो जाबाय बे दोनथसै नामा दिनै? दे दे